नोंथां खो खोनादों खोनादों नोंथां औ बिदिबा जों दिनैनि आयदानि सायाव सावरायनो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायदो बिदिब्ला अ जोंङ दिनैनि दाउबायनाय दा मिथिनो गोनां जोंनि खाथि खा खाले खाथि खाला जायगानि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नंगौ नोंथांमोननियाव माबायदि जायगा दं माबायदि बेरायनो मोजां द औ नंगौ नोंथां आं बिदिबा नोंथांनि सिगाङाव एसे सावरायनोसै बे माने आं जोंनि ओनसोलनि दावबायनो गोनां जायगा बा जारिमिन जायगाफोर नङाब्ला मिथिंगायारि समायना महर थानाय जायगाफोर आं बेनि सोमोन्दै नोंथांनि सिगाङाव फोरमायगोन आरोना दायो आं बुंनोसै दि जोंनि ओनसोलाव मोनसे जारिमिन जायगा दं बेनो बेनो जाहैबाय बेनो जाहैबाय जोंहा ओ जोंनि मोनसे जारिमिनारि जायगा दं आरो जेरै तेजपुराव होननाय मोनसे जायगा दं नोंथां बेहाय ओ बेहाय हाजो ओनसोलाव आरोना अग्निगर होननाय अ अ नोंथाङा खोनादों खोमा बेखौ खोनादों खोनादों औ बेयाव माने बेयो बुंनाय दं माने गोदो खुगा खुगा सोलिबोनाय बा गोदो अ महाभारतनि समायनि खायनो बियो माने खुगा खुगा सोलिबोनाय बा बे महाभारतनि सिगांनिबो होनना बुंङा बुङा ना ओ बेखाय बे समायनिबो होनना बुङो आरो सुबुंफोरा दा आं बिनि जारिमिन बा जारिमिनथ' नङा बियो माने बियो खुगा खुगा सोलिबोनायसो नालाय नोंथां जायखौ जोङो औ जाय खौ जोङो इंराजियाव बुङो माइथ'लजि होननानै आं बेनि बर'नि मुंखौ आं मोनहानो हानाय जायाखै आरोना
औ
जारिमिनाथ' ओरैबायदि जायो जारिमिना माने गोदो समावहा जानानै थांनाय ओ मोनसे जाथायफोर आरो नङा होमबा बियो नाथाय जाम जा-जाथारदोंमोन आरोना बेनि सोमोन्दै ओ फोरमानबो मोननाय जादों आरो। बेफोरबादिखौ जों मा होनो जारिमिन होनना बुङो नाथाय जाय फोरखौ जों फोरमान मोनाखै बा बियो खुगा खुगा सोलिबोबाय थानाय बेफोरो औ बेफोर बेफोर जाथायनि ओ जों ओ सल'फोरखौ खोनाबोनो मोन्दों बेफोरखौनो जों माइथ'ल'जि होनना बुङोना। नंगौ औ दा बेफोरो मोनसे माइ ट'ल'जि आरोना आं जाय जायगानि सोमोन्दै नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो सानदों दा बुंनाय दंखि जों बे सनित पुरनि राजा बान राजा होनना बुङोमोन। बे बान राजाहानो सासे गोहोगोरा राजाबाबो आरोना बियो बान राजाया ओ जोबोद आरो बियो बिथाङा जोंनि इसोर ओ शिब शिब खौ बिथाङा जोबोद फुजियोमोन आरो बिनि भक्त'मोन आरोना बियो आरो बेबायदिनो ओ बिथाङा सासे फिसाजो दंमोन। उषा देबि होननाय ओमफ्राय बे उसा देबिखौ ओ ओरै दिवारकानि श्री कृष्ण जाय जों इसोर श्री कृष्ण होनना बुङो। बे श्री कृष्णनि ओ फिसौला अनिरुद्धआ गोसो थोबाय आरोना बा बिसोर सानैजों गोसोथोलायदोंमोन ओमफ्राय बिथाङा बेहाय तेजपुराव फैदोंमोन लोगो हमनो अनिर माबाखौ ओ उसा देबिखौ अनिरुदध'आ ओमफ्राय बेनि उनावहायनो बिथांमोना हमजायो आरोना नोंथां हमजानायखाय बे खौ ओ अयुदखौ बियो जोबथेसालियाव जोबना दोनो आरो बान राजाया जोबथेसालियाव जोबना दोननाय बे हाजोआनो जाहैबाय बेनो अग्रिगर ए अग्रिगरन मुङा ओरैबायदि थाबाय ओ गर माने गोजौ जायगाखौना बुंनाय जायो। हाजो आरो ओमफ्राय अग्रि मानि मा अर ना औ बे हाय बे अग्रिगर हाजो गोजौआवहाय बेखौ जोबथेना दोनबाय ओमफ्राय बेनि साराउन्डिं माने सोरगिदिं हाजोनि जिं जिं अर जोंबाय थायोमोन आरो ना नोंथां जाहाथे रावबो फैनो हाया आरो बि खारनोबो हाया बिदि आरो ना औ बेबाय दि आरो अरा जोंबाय थायोमोन आरोना बेखायनो अग्रिगर आरो ना बिनि मुङा। ओमफ्राय उनावहाय बेखौ ओ श्री कृष्ण भगबान श्री कृष्णआ फैनानै ओ बासायनानै जोबोद गोदोर दावहा नाङो आरोना बासायनो थाखाय फैनायाव बान राजा आरो श्री कृष्ण नि गेजेराव बेखौनो बुंनाय जायो हरि हरनि दावहा होननानै। औ बेबायदिनो ओ सनितपुर नाम थाबाय आरोना सनितपुर ओमफ्राय तेजपुर माने बे दावहायावहाय जोबोद थै बोहैैदोंमोन आरोना मानसिफोरनि बा सुबुं फोरनि दावहा नांनानै ओ बे थै बोहैनायावनो थैजों गोजा जाजोब दों आरो जायगाया बेखायनो थैफुर होनना बुंनाय जायो आरो। जों बे जायगाखौ आरो थैफुरफुल बा आलदा संस्कृत। फोरावहा बा आलदा। लेंगुवेजाव बा रावावहा बेखौ बुंनाय जायो तेजपुर होनना बुंनाय जायो आरो। बेफोरनि थाखायनो बेनि थाखायनो बे तेजपुरनि मुङा थाबाय आरोना नोंथां बेबायदि औ। बे जायगा दं दाबो दं बेखौ पार्क बाननानै दोन्दों दायो। अग्निगरखौ हाजो गोजौआवहा पार्क दङ मोजां जायगाया थां। बा बेरायबा जोबोद मोजां नाङो मोनथियो बेहाय ओ मुरथिफोर मानना दोनदों आरो। आरोना ओरै शिब-शिब' बोराइनि। बा श्री कृष्णनि ओ बान राजानि। बेफोरबायदि मारै दावहा नांनाय बेफोरबायादि बारनाय दं आरोना बेहाय मुरथिफोर बारनाय दं। हाजोआव थांबा गोजौआवहा टिकेट दाननांगौ जायो। पार्क बानायबाय जोबोद मोजां नायनो ओ ब्रह्मपुत्र जायखो जों बुरलुं बुथुर होनना बुङो। बे बुुरलुं बुथुर दैमा सेरावनो आरोना बे हाजोआ। जोबोद मोजां नायनो बेखौ आं नोंथांनिसखौ फोरमायबाय आरोना। आरो बेबायदिनो मिथिंगायारि महर दं गोबां रोखोमनि। जोंनि जायगायावबो ओ जेरै- ओम जोबोद समायना जायगा मोनसे। दं जायखौ जायगाखौ जों बुंनाय जायो लावखार ओंखाम जानाय जायगा होनना बुङो। बे-बे जायगायानो जाहै बाय ओ जोंनि खाथियाव थाखानाय। ओ मोनसे हादोर भुटान हादोर। आरो जोंनि रायजोजों नांजानानै थानाय जों भारतनिनो मोनसे राज्यो अरुणाचल प्रदेश आरो जोंनि आसाम राज्यो। बे मोन्थाम जायगायावहा दं आरो एसे एसे नांजाबनानै थानाय। बेनो जाबाय ओ मुंदांखा। खा लावखार ओंखाम जानाय बा समायना मिथिंगायारि महरजों बुंफबना थानाय बे जायगायानो जाहै बाय ओ भैरब कुन्द नोंथां औ। नंगौ बे उदालगुरि जिल्लायाव दं बे जायगाया बेवहाय स्लुइस। गेट दङ मोनसे आरो दालां गोदानबो बानायबाय। आरो दै बोहोयो बेजों ओ गोबां मोजां दै बिराद साफा दै बोहोयो। बे दैयानो जाहैबाय नंगौ बेनो। बेनो ओ बे दैयानो धोनस्रि दैसा जायो आरोना। मोनसे धनस्रि दैसा दं जोंनि बे उदालगुरि जिल्लायावबो मोनसे धनस्रि। फिसा धनस्रि आरोना बे आरो मोनसे धनस्रि दं बे जाबाय कारबि आंलंथिं धनस्रि मोनसे दं। बे नङा औ बे मोनसे धनस्रि दं बे धनस्रि दैसा जानानै। बियो ओरै अरां ओ हाग्रामा गेजेरजों बोहैलांना। ब्रह्मपुत्र मा बुरलुं बुथुरावहा गोलैहोयो आरोना। बेबायदि औ नोंथाङा मालाबा नंगौ। नोंथाङा मालाबा भैरबकुन्दआव थांबा नुगोन ओरै बेहाय हाजो दानख्लाबनाय बायदि दं मोनसे। जानो हागौ बियो मिथिंगायारि जाथायफोरनि थाखाय जानाय आरो। दाना बे बांग्रिफोर मावनाय। गांग्रिं नानायनि दाहोनायाव बे जादो आरो औ जानायखौ जानो हागौ औ-औ बेनो। जोबोद मोजां नायनो मोजां नाङो नंगौ बिदिनो जोंनि बेहाय। खाथि खालाम गोबां गिदिंनो गोनां जायगा दङ आर' नंगौ दा। खाथियाव होनबोला जोंनि ओनसोलनि थाफ्ला होनबा। जेंना दं बे मानास। अरन' हाग्राया नंगौ मानास हाग्रामा। मानास हाग्रामायाव जों जोंनि ओनसोलनि खाथियावनो बेयो।। नंगौ बेयावथ' गोबां जिब जुनार मोननाय जायो। जों गोबां रोखोमनिनो जिब-जुनार जेरै- मोख्रा मोननाय जायो।
मैदेर मोसा जों बिदिनो माखासे बायदिसिना दाउ बे मानास हाग्रामा जों मोननो थाङो आरो जोङो बेरायहैबोला गोबां रोखोमनि जिब आरो बेनि लोगोसे जोंनि काजिरङगा दं बे काजिरङायावो गोबां थसेल' गं थानाय गान्दाखौ जों मोननाय जायो गोबां बिबांनि
नंगौ बिदिनो बायदिसिना दाउ जिब जुनार द बुंफना बे काजिरङा हाग्रामा आरो मानासआ जों बेफोराव अ दावबायहैनो हायो आरो लोगोसे जोंनि बे जोंनि अटेल खाथियावनो गुवाहाटि सोहोरमायावनो जोङो माखासे गिदिंनो गोनां थानसालिफोर दं जेरैबायदि कामाख्या कामाख्या मनदिर दं बेनिफ्राय आरो मोनसे दों उमानन्द बे बुलुंबुथुर दैमानि गेजेराव दं बे नोंगौ मन्दिरा औ बेबो बेरायनो न जोबोर मोजां बे जायगाया नंगौ आरो गोबां गोजान गोजाननिफ्राय सुबुंफोरा बेयाव बेरायनो फायो बिनि
आरो लोगोसे जोंनि गुवाहाटियाव दोङो सिराखाना दं साइन्स मिउजियाम दं गिदिंनो हायो थानाय जायगा मोजां मोजां आरो जोंनि बे गुवाहाटिनि खाथियावनो मोनसे
मद एयारपर्ट द गैाबो बेरायायनो जोब मोजां ल बेयावबो गिदिं जायो आरो जोंनि ओनसोलनि खाथियावनो जोंना
ओंखाम जानाय दं जेरै
बेबो फेमास जेरै बे बगामाथि होनो बेखौ नगौ नोंथां सिनायो बा औ मोनथिदों आं थांखांबायबो बे जायगायावा दं बेहा गोबां ओंखाम जानो थाङौ गोबां सुबुंफोरा बेरायहैयो बे बे बगामाथिया हाजो हाजो हाजो हाजोनि सिङाव आरो नंगौ आ दैमा मोनसे बोहैबोयो बिथिं बरन'दि होननाय जोबोर समायना आरो बेफोर जायगायाव नोंथां बे बरनुदि दैमाया नंगौ बे बरन जि बरन दिन दनानै नोंथाङा बे दैमानि मुंखौ
औ औ
औ बे बरनदि दैसायानो जाहैयो नोंथां बे कामरुप जिल्लायाव फैनानै बेनो जा फैयो फुथिमारि नङा होमबा अ फुथिमारि फुथिमारि दैसा आरो बे फैनानै ब्रह्मपुथ्रआव बा बुरलुं बोथोराव गोगलैफैयो आरो बै फैनानै नङा होमबा
नंगौ नंगौ नोंथां
आरो ओरै जाहैबाय नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलफ्रावबो दंखोमाना ओरै मानास दैसा होननाय औ द द औ आरो बेनो बोरसि दैमाबो दं नामा खाथि बे चिरां साइदथिं
औ
औ बेबायदि गोबां दं मोजां नायनो जायगा मोजां मोजां मिथिंगाजों बुंफबनाय होमबा नोंथां नोंथा समा जाबाय जोङो दोनथ'स नंगौ दे दे दोनथ'बाय बिदिबा औ औ दे